हेलौ अ मा खालामदों नोंथां?
औ जिरायना दङ। नोंथाङालाय गोबावनि उनाव दिनै खबर हरबाय माथो।
ओंखाम जाखांबायबा?
खाम जाबायानो?
औ जाखांबाय नोंथाङा दा फ्रि दङ नामा?
औ फ्रि दङ।
अ फ्रि फ्रि दङबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन।
ए मा सों सानदोंमोन दे खोन्थालाय
आ फक बिलिबनि बागै माने मा होनो इखो सुबुं फोथायनायनि बागै रायलायनो सानदोंमोन आरो।
अ स सुबुं फोथायनाय?
औ नोंथाङा सुबुं फोथायनायनि बागै माबाफोर मिथियो नामा? नोंसिनि गामिफोराव माने माबायदि सुबुं फोथायनाय आगोलनिफ्राय सोलिबोगासिनो दं? नों खोनानो मोन
औ औ खोनादों खोनानायालाय गोबांखोनो खोनादों खोनानाया। खिनथु इदि एसे मि फोरखौ बांद्राय मिथिदेराया आरो। एसे नोंथांखोनो सोंनाय बायदि जागोन आङो नों दाबो जोबा? जों सिगां बांसिन आबै आबौमोननिफ्राय बांसिन गिबियावनो खोनायोमोन जोङो। उन्दै उन्दै समाव दे ओ माबा माबाफोर जाबा बैसागोफोर बायदि समावलै। आं माने जोंना फिथा एरि देनांगोबा फिथा गुन्दै देनांबा
उम।
जोहा आबैया बुङोमोन हरफोराव देनाङा। फुं समाव देनांग आबैया बुंमोन आरोना मोन होमबा। फुं सेमाव फिथा गुन्दैफोरखौे देनो थाख थांनाङा नालाय हर जाबा माबा बायदि जाबा फुं समाव देनांगौ।
आतसा। अ अ
बेफोरबायदिखौ सुङाव देनांगौ हराव देरनाङा इद बिसो नायमोन आरोना।
अ आत्सा आत्सा।
उम उम उम।
उम इफोरखौ मानो बोनदोंमोन एसे मिनिंफोरखौलाय मोन थिया नोंथाङा मिथिगौमोन नामा?
आंबोथ' बिदि मिथिया खिन्थु माने सानना नायोब्ला एसे ओ नां मायबा मोनसे रिजोन थागोन बायदि मोनो आरोना आं। फुङाव उम। जानो हागौ फुङाव जेनेबा ओ हरावथ' नों खोमसि खोमलाव नुवाबो। माने नों फिथा देबाथाय माबा मोनसे खोमसिफोराव माबाफोर हाबबाय बायबाबो नुनाय नङा। ओंखायनो जानो हागौ फुं फोराव थांनो होदो बेबायदि माबा मोनसे जानो हायो माने सानना नायोब्ला खिन्थु रियेल एक्जेक्टलि माने मानि थाखाय बुंदोंमोन एखो थ' बुंनो हानाय नङा दा। साननानै लानो हायो आरो जों बिदिनो माबा मोनसे जा मोन होननानै।
अ आंनि साननायफोराबो बिदिनो आर आरो माने आगोलाव आबै आबौमोना जोंनिया दा जेरैबायदि मेसिनाव देयो नालाय फिथा गुन्दैफोरखौ दानानै मेसिनफोरावसो ग्रायडारफोराव मेसिनफोर बायदियावसो देयो। दानाथ' मानसिफोरा ओंखायनो बे फोर बाथ्राखौ फोथायमोन माने नै बायदि सानना लायो आरो जों मन नालाय औ ओंखायनो गनद्राय फोरदों देबाथाय खोमसि खोमला
उम औ औ बेबो मोनसे औ बेबो जानो हा
ओफ्राय आरो एम्फौ एनला थां बुंनाय बायदि बिदि एम्फा-एनलाबो हाबनाय माबाफोर हाबनानै देफाजादोंबाबो बेफोरखौ मिथिया नालाय बिदि होनना सानना लायो आरो दा जोंफोर ओरैनो आबै-आबौमोनाथ' होन थाना गालांदेया मानो बिदि सानोमोन होननानै
उ उ बिदिनो मा मोनसे जानो हा जाथावना आरोना साननानै लानो हायो आरो
औ ओमफ्राय आरो खोनायोमोनबा बिजि सुनायफोरखौबो हराव बिजि सुनाङा होननानै खोनायोमोन।
औ बेखौबोथ' नों जेनेबा सानना नायोब्लाथाय एसे बिदि जाथावना बायदि मोनो आरो ना जेनेबा नों हराव बिजि सुयोबा बोरैबा जुदि खोमसि खोमलाव आखाइफोराव जुदि सुफ्लांना लायोबाथ' नोंनिनो खहा जागोन ना ओंखाय नोंखौ माने ओ सिनसियार खालामनो थाखाय जेनेबा बिदि बाथ्राखौ बुङो जेनेबा मोना होननानै बुङो जे आरो जोंनि जोंनि समाजावथ' मोना होननाय सोदोबखौ बाहायोब्ला एसे मानसिफ्रा सिनसियार जाय ना बे बुस्थुखौ मावनो मोनानो होनबाथाय माने इसे गिनाय फैयो आर ना गोसोआव अइ बुस्थुखौ इदि मावनो मोनानो बिदि होननानै मावालासिनो थायो आरोना बांसिन बेनि थाखायनो माने बुङोमोनखोमा आरो बिदि सानो आं
अ औ बेफोरो मोना होननाय सोदोबा नों थाङा माबायदि फैनाय बायदि सानो आरो ना नोंथाङा देबा नोंबो बाहाय बायदि नांदों आङो सम सम जों अब्ला उन्दै गथ'फोरखौ माखौबा मावनो सानबाथाय बिदि मावनाङा मावनो मोना नानै मानो गारनाय बिस्थाल माबाफोर दुखु मोनगोनबाय होननानै
औ औ बाहायो ओम ओम ओमफ्राय माबायदि बाहायबोखो फार्स्टआवथ' मा मानि थाखाय बाहायखो मिथिला खिन्थु आंनिबाथ' मोना होननाय सब्द'खौ माने एसे बेे जोंनिफोरा ना ओ माबा टाइपआव लायो जेनेबा ओ मा होनगोन बेखौ एसे मोना होननाय सब्द'खौना एसे मोदायफोरदो खोमसि फोथायनाय टाइपनि ओ माबायाव लाङो आरो एसे नेगेटिभ पइन्टाव लाङो आरो ना माबाखौ अ' औ नेगेटिभाव लां ओं आरो इदि होननाय लोगोना जों जोंनि मानसिफोरासो गिनाय फैयोना जेनेबा अ' इदि मोना नामा इदि टाइपनि। इख इ सबद' खौ माने माबानि थाखायनो बुङो आरो जे-जेनेबा खायसे नों मानसिखो जेनेबा बा माबा होनो थाखाय कनभिन्स खालामनो थाखाय मा होनगोन बेखौ?
औ ओमफ्राय आरो खोनादोंमोन जे आगोलाव खरो आगोलाव खोनानाय बादि माबा चन्द्र ग्रहन नांबाय होन्ना बुंनाया बेखौ बर' भाषायाव मा होनोमोनथाय?
चनन्द्र' ग्रह'न
ए माबा
अ' बर' बास दायाव मा होनोमोन्थाय?
इंलिसाव
माबा होनोमोनलाय औ इनकलिपस औ इप'कलिपसखो इपकलिपसखौ मा होनोमोन बर' भाषायाव बैयावबो फोथायनाय दङ ना बै एफोर ख्लिप्सालाय जाबाथाय जोंनि सुबुंफोरखौ डाइयरेक्ट मेगनजों नायखानाङा डाइरेक्ट सिदा नायनाङा होननानै बुङो जे
अ अ बेयावथ' जेनेबा अ बेयावथ' जेने बा नों ओम माबा साइनटिफिकेलि सानना नायोबाथ' नों डाइरेक्ट इयुन माबाखौ नायनो हाया नो इयाव माने खोनायो आरो ना आंबो इमान माबा रिसार्च खालामनानै नायाखै जेनेबा खिन्थु ओ डाइरेक्ट मेगनजों नायोब्लाथाय माने बेनिफ्राय माबा मोनसे हार्मफुल माबा ओंखारोनो। गेस ना मा होनगोनथाय बेखौ ओंखायनो माने डाइरेक्ट औ डाइरेक्ट नायनो होआ आरो ना प्रटेक्टर माबा मोनसे लानानैसो नायनां नायबाथाय नोंनि मेगनखो माने गाज्रिबो खालामनो हाग गारोना थाखायनो मानसिफोरफोरखो ओ सिं सयार खालामनो थाखाय माने इखो इदि नायनो मोना इदि होननानै बुङोमोन आरो आं खिन्थु बेयाव रिजोन दं ना आरोना डाइरेक माने सान मिथिखायो आरो
ओंखायनोथ' बेफोरखौ नुनानैथ' सानो आगोल आबो आबै आबौमोना आगोलावनो जों थिक थियारि खालामना थानो थाखाय खोनथाना हो दोमोन आरो बेफोर बाथ्राखौ मोना होन्ना बाहायोमोन सानो आरो
औ बेफोरखो बेफोरखो साननानै नायोब्ला माने जोंनि आबै आबौ आजौ मोना माने दानि डेभलप ओ माबानिसाय माने ओ मानसिफोरनिसाय ना आगोलसो फरायाबाबो मा बायाबाबो माने बिसोरनावसो आगोलनिफ्रायनो माने मिथिनाय दोंसिनोमोन आरोना औ-औ आगोलनिफ्रायनो दोंमोन औ-औ दाथ' जेनेबा नों ओ माबानि साइन्सनि जुग जाबाय जेनेबा सब बाथ्राखौनो नोङो माबानो हायो प्रुभ खालामनानै जेनेबा नायनो हायो खालामनानै खिन्थु आगोलथ' बिदि जेबो नायनोबो माबानोबो हायामोन थेवबो माने बिसोर मिथिखायोमोन आरो ना आगोल माने अ बिसोरसो मिथिग्रोयोमोन इमान डेभलप नङै टाइमावनो
आनन्द मिथिगौ ना ओरै इसि सिखाव फोथायनाय नोंसोरथिं माबाफोर दंबावो नामा
अ जोंनिथि अ दङ दङ खोनादों आङो जोंनिथिंबो इदिनो बुङो आरोना हराव ओ खर' खर' लोबनो हाया हराव खर' लोब्बा मोन मोनायाव खर' लोब्बा ओमफ्राय माने माबा हौवा बोराय मोनो होननाय
बेफोरखौलाय नोंथाङा मानो थाखाय
अ हराव अ बेखौथ' जेनेबा नों हराव ओ दुगैनाय। यानो जा बा खर' लोबनायानो जा बियो माने नों बेखौ लोबनाङा आरोना हराव खारन नों हराव माने सान हाबनाय लोगो लोगोनो नोङो सान हाबनाय लोगो लोगो माने दुगैनोबो नाङा आरो। सानना नायोबा माने जुदि नोङो इमारजेेनसि नङाबाथाय। बे देहानि थाखायनो मोजां नङा। जेनेबा सानथाबासो नोङो सानथानाय सिगाङावनो जेनेबा दुगैनानै लानांगोन नङाबा सान हाबनायनि सिगाङाव माने दुगैबाथाय नोङो लोमजानोबो हागौ बा खर लोबबोबाथाय लोमजानोबो हागौ बेनि थाखायनो माने। ओमफ्राय बुङोमोन आरो नागोलनिफोरा। इदि माबानो थाखाय। ओ मा होनोखो हौवा बोराइ मोनो होननानै ओरैनो बुङोमोन आरोना होमबास।
बेै दा नोंथां। जेनबा हौवासाफोरा दुगैनो हायो।
अ हौवासाफोरनियाना हौवसाफोर। हौवासाफोराबो माने प्रेकटिकेलि साननानै नायबाथ' हौवासाफोराबो दुगैनाङा माने सेमसो नालाय् हौवा हिनजावथ माबाया। खिन्थु माने हिनजावफोरखौ मानि थाखाय बांसिन बुङो आंनि बायदिबा हिनजावफोरनि थाखायसो बांसिन सोलियो नालाय। बे माबाया। ओ सुंबोदायनिया। आंनिबा हिनजावफोराथ' बांसिन फिजिकेलि माने एसे उइिक जायोना। ओंखाय माने हिनजावफोरखौ बांसिन। बांसिन माने एफेक्ट खालामगोन होननानै जेनेबा नों दुगैयोबाथाय माने हिनजावफोरनियाव बांसिन जानायनि लोमजानायनि सान्सा थायो नालाय। ओंखाय बुङोमोन। आ सानो आरो हौवाफोरा एसे स्रं। जायो नालाय दुग।
औ बिदिबो नंगौ नोंनायलाय आंनियावो एसे साननाय मोनसे। फैदों नों बुंनाय लोगो लोगो ओ हिनजावसाफोरखौ बांसिन बुङो नालाय। थारमाने हिन्जावफोरनिया। आरो मोनसे दङ मा बि दिसा खानाया गोलाव जायो नालाय।
औ औ।
माने खानायफोरा रानाबाथाय खानायफोरा गनाय जायो मोजां नङा जायो बेखौ सानदों आरो ना माने हिन्जावफोरा खानाय गबाथाय एसे बोरैबा नुयो नालाय खानायफोरा गोलावफोरा बांसिन गयो खानायफोरा रानना थाया रानाबाथाय रानाबा मोनामोबो एसे खानायफोरा। आगोलाव आबै। दानियााथ' खानायबो फोरानग्रा ओंखारलायबाय। नङा होमबा आगोलाव आगोलाव बिदि गैयामोन नालाय ओंखायनो बिदि होनोमोन आरो खानायफोरा गयोना सिना। थाबाय थाबा हरसेया रानाबाथाय बिदिखाय बुङोमोन न सानदों आरो आं। साननाया दा औ थारमाने हौवासाफोरखौ बांसिन बुङा। जोसाफोरखौ बांसिन बुङो नालाय। ओंखायनो बिदि सानद्रायदों आरो आं
हौवासाफोरनोथ' बांद्राय। बाहायनाय खोनाया। हिन्जावसाफोरनियावनो बाहायो आं।
औ ओमफ्राय आरो माफोर नांग नामा बिदि आरो नथ सोर होननाय
हो
आरो नोंसोरनिथिं बिदि माबाफोर दंबावो नामा आरो आसु जयरययय हानाय नामा होन
अ अ आसु आसुगुर हानाय हराव आसुगुर हानो मोना इदि होननानै। ब बुङो आरो आ उं। बिनियाबोथ' इदिनो साननानै नायबा जेनेबा हर।
खानायबो हानो मोना नाखौ बुंङो आरो ना।
औ खानायबो हानो मोना आगुर हानो मोना औ जेनेबा नों हर'आव। आसुगुर हायोबा बोरैबा हरफोराव जेनबा हाफ्लांबायनाबो लानो हानाय नोंङो आखाइफोराव आथिंफोराव जायखि जाया हायोबा आरो ब्लेटफोर दोनो हायोबा बास। मान मोनोबा हायोबा आरो ओमफ्राय आरो ओ जेनेबा आसुगुरफोरखौ नों मायाव। बगारत बाय बा बोरैबा नोंनि जानाय बुुस्थुफोरावबो हाबनो। बो हानाय जेनेबा खोमसिदो नुआबो जानो हानाय। इफादि इफोरदिबो जानो हानाय
दानो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिबा नोंथाङा दा बेफोर बाथ्राखौ आगोलनि जुगा एसे सोलायलांनायनि लोगो दा जुगाबोथ' सोलायलांबाय। दा बैफोर बाथ्राफोरखौ। मानिनाया मोजां ना मानियिनि मोजां मोन नोंथांनि बायदिबा?
अ म मा अभियासलि मानिनाया मोजां कारन। ओ जेनेबा खा अ अ अ। अ माने ओ जेनेब खायसे खायसे बुस्थुखौ आरो ना खायसे बुस्थुखौ मानि मानिथावना आरो माने। नों सानना नायोबा जि बुस्थुख ओ सानानै नायोब्ला माने फ्रेथिकेलि ओ जाथावना सानो बेखिनिखौ मानिनाया मोजां आरो खायसे खायसे बुुस्थु थायो जे माने मिनिंलेस आरो ना बेफोर
मिनिंलेस औ जेरैबायदि जों खोनानाय बायदिबा ओ लामा दथायाव मावाउजि गोसोम हो एथेबाथाय थांनो नाङा माबाफोर खहा जायो बिदि बुंनायफोरखौ फोथायजाया आरोना।
माने मिनिंलेस मोनो आरोना मावजि औ जेनेबा मावजिया मा दाय जेनेबा? नों लामायाव थांबाय थायोब्ला जेनेबा मावजिया बारथे थ' मालाय बेबो गावनि लामायाव थांदों नोंबो गावनि लामायाव थांदों बि मावजिया नोंनि थाखाय बोरै असुबि जानो हायो जेनेबा? बेखौ माने मिनिंलेस मोनो आरो आं।
अ मोन मोनथोंसै।